हेल' नोंथां औ औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ फ्रियानो दाथ'
ओ नोंथां ओ जों दा माने बर'फोरनि मैगं थाइगं जानाय आरो फोनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ सावरायजागोन दे
बर' थ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै जाबोदों ओ बिसोरथ' माने मावनानैबो जायो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुथुमनानैबो जाबोदों ओ
औ औ
न'नि साखाथियावनो दुब्लि बा फोथाराव बिसोरो हाल एवनानै मैगं थाइगंफोरखौ फोनानैबो जायो। आरो बेनि अनगायै मिथिंगायाव सम सम माने नागिरनानैबो जाबोदों। बेनि गेजेराव नों थांमोननि जायगायाव मा रोखोमै बांसिन मैगं थाइगंखौ मोननाय जायो बा जानाय जायो बर'फोरा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
फोरमाय जागोन जेरै नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो बर'फोरा न'आवबो माखासे मैगंखौ गायनानै जायो आरो माखासेखौ जों हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जायो जेरैबायदि जों मैगङाव गायनाय न'आव गायनाय मैगं होनना बुङोब्लाथ' बांसिनानो जों जेरै लाइ ला फा बेफोरखौ मेसें बोथोरफ्राव बांसिनै गायनाय जायो आरो बिनि अनगा गायैबो जों दैलाङाव मोननाय मैगं होनना बुङोब्ला जों जेरै खुमब्रा, थाइबें, जोगोनार बेफोरखौ गायो आरो आरो बिनि अन ओफाय जों जेरैबायदि हाग्रानिफ्राय बुथुमना जानाय मैगं होनना बुंबाथ माखासे मुलि हारि हिसाबै जानाय जायो आरो माखासे खो जों ओरैनो सरासनस्रा जानाय जायो आरो मैगं हिसाबै आरो बैफोर मै गंफोरा मानेखे जोंनि देहा सोलेरखोबो थाजिमै लाखियो आरो बेजों लोगोसे बैसोर मैगंफोरा जाबाय जेरै हाग्रायाव मोननाय मैगं होनना बुंब्ला दिंखिया, लाफासायख' आरो बेनि अनगायै जेरैबायदि खारौ खान्दाय बेफोरबायदिखौ मोननाय जा यो आरो आरो माखासे जेरै जों ओंख्रियाव गोथाव जानाय जों मस्ला मस्लि जेरै दा आथिखालाव हैयोना बेबायदिनो माखासे मासला दं फांफोर बाहायो बर'फोरा जेरैबायदि नोरसिं बिलाइ आरो बिनि अनगायै न्दिया, गंगा दुन नया बेफोरखौ बाहायबोयो आरो गोदोनिफ्रायनो आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ ओ नों नोंथांमोननि जायगायाव माने ओ मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंनि अनगायै ओ नोंथांमोननि जायगायाव बर'फोरा आबादखौ आबाद मावनानै जानाय मैगं थाइगंखौ मा मा मैगं थाइगंखौ मोननाय जायो? नोंथाङा एसे बुंनो हागोन?
औ हागोन जेरैबायदि मानेखे जेरै आबाद मावनाय मैगं होनना बुंब्ला जों जेरै बिजनेस आरि खालामनो जों जेरै
औ।
आथिखालाव मैगं थाइगं नङा फिथाइ सामथाइखौबो आबाद हिसाबै मावनाय जायो जेरैबायदि तरमुसनि बागान आरो बेनि अनगायैबो जों जेरै जोगोनार बेफोरखौबो जों बेफार फालांगियाव मानेके मावनाय जायो आरो जेरै बायदि आरो आथिखालावथ' जेर रै माबा अलकबि, कबि बेफोरखौ मोननाय जायोना गोबां रोखोम रोखोमनि कबि थायो बिनि अनगायै आलु बेफोरखौ मानेखे बिजनेस हिसाबाव बांसिन नै मावनाय जायो आरो आरो बैफोरखौ गोदो-गोदोनि अर्गेनिक हासार होनानै मावनाय जाया आथिखालनि जेरैबायदि मानेखि मेडिसिन आरि बिगियानारि मुगाजों दिहुनजानाय बेफोर खौ होनानै जों मावनाय जायो आरो।
औ।
औ नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो मावो जानांगौ एसे नोंथाङाबो फोर मायबा मोजां मोनगौमोन।
औ जागोन औ जोंनि जायगायाव माने बुंनो थाङ थाङोब्ला बांसिन बेबायदि गोरान खेथि फोर माने मैगं थाइगंनि आबादखौ एसे खम बिबाङै मावनायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बांसिनै आबाद होनोब्ला जोंनियाव जानायनि नि थाखाय माइ आबादखौनो गुदि खालामनानै मावनाय जायो। मैगं थाइगंनि आबाद होनोब्ला बे लाइ लाफा भिन्दि खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ न'आव जानायनि थाखाय मावनाय जायो फालांगियारि बेबायदि नोजोरजों मावनायखौ खम बिबाङै नुनो मोनो आरो। बिब्दिनो माने जा न'खराव जानानै आग्लायनायखौ बिब्दिनो फाननायबो नुनो मोनो दखान बाजाराव। अ नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नामा?
औ नोंथांनि जायगायाव आरो बिदिनो मानेेके आथिखालाव गि बिगियान मुगाजों आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा औ।
जोंनि जायगाया माने इमान जौगा खांनाय जायाखैखौनो बुंजागोन अ बिगियानारि माने बिगियानारि आदबखौ इमान उनसङाखै उम। उनसंदोंब्लाबो साफा सानै आबादारिफोरा उनसंदों बेफोरनि गेजेराव अ बेनो कबि बान्दा कबि अल क कबि जोगोनार बेफोरखौ साफा सानै आबादारिफोरा मावनो लाहांदों अ आरो बेनि गेजेरावनो बानलुखौबो मावनाय नुनो मोननाय जायो थेवबो इमान संसार आबादारिखौ नुनो मोननाय जाया जायनि थाखाय आबादा माने जोंनि जायगायाव इमान जौगासारनाय जानानै फैयाखै। ओम नोंथांमोननि जायगायाव आब बेबायदि आबाद मावनाया बेसेबां जौगासारनाय माने बे बिगियानारि आदबजों आबाद मावनाया?
जेरैबायदि माइनि आबादाथ' आथिखालाव बर'फोरा इसां मावनायखौ नुनो मोननाय जाला मानके न'खराव जानो आन्था बेबायदिल' मावसै। मानेके बै आबाद फोथारखौ बांसिनानो जोंनि जायगायाव साफात साहा बागाननि आबाद खामनाय नोसै आरो बैफोरथ' सात साहा बागाननि आबादा माने के गाससिबो बिगियान मुगाजों सोलि जोबनाय मेदिसिन बायदिसि सिना होनानै दै जगार खालामनाय बेफोरथ' गासिबो बिगियान मुगाजों सोलि नाय नुयो आरो बेनिखायनो बुंनो हायो मानेके बे मोनसे जौगानाय होननानै आरो। आरो आंनि आंनि बिथिङाव आरोना आरो जेरैबायदि जेरै जों सापात गायबाथाय मानेके सप्तायावनो बिलाइ मोनो। बिलाइजों मानेके जोङो सप्थायायावनो फैसा मोनो बेबायदि आरो। जेरै जों माइ गायबा बोसोराव खेबसेल' गायोमोन नाथाय आथिखालाव एफा एनै मेसें बोथोरावबो माइनि आबादखौ नुनो मोन्दों थेवब्लाबो एसेबां मानेकि बेबायदि गायनाय नुवा आरो। एफा एनै मानेके जेब्ला जानो थोआखै न'खराव दैज्लांनि आबादा अब्लाल' गायनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायाव।
औ दा नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिनो लुबैबावदो नामा?
अ नोंथांनि बे मानेके जाय बर'फोरा हाग्रानिफ्राय मा मा मैगं बुथुमना जायो बिनि बागैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां अ बुंनो थाङोब्ला माने आं मिथिनायखिनिखौ अ हाग्रानिफ्राय नागिरना जानाय मैगंफोरा माने बर'फोरा बांसिन बेनो दौस्रेन दि खिया ओ लाफा सायख' माजि गालदाब बिबदि बिदिनो आरो गोबां मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जायो। बेनिया गोबां माने थांखिफोर दं। बुंजायो जाहोनफोर माने ओ माखासे मैगं थाइगङा मुलि रोखोमै बाहायजायो होनना। नोंथाङा सिगाङावनो बुंखादों माने बर'फोरा। गोदोनिफ्रायनो देहाजों सोमोन्दो थानाय गोबां मैगं थाइगंखौ जानानै ओ जिउ खुंबोदों बुंनो थाङोब्ला गोबां माने। देहा सावस्रिनि बेलायाव बर' फ्रा जोबोद सांग्रां बुंजायो बेनि थाखायनो बांसिन मैगं थाइगंखौनो माने ओ जायोब्ला देहाजों उम खाब जानाय बायदि मोननाय जायो। बेफोरनो आरो माने मैगं थाइगंखौ बुंनोै जोंनियाव दौसेम लाफा सायख' ओ खि फिबेन्दों बेफोर माने देहानि थाखाय बिराद मोजां होननानै बुंजायो। ओमफ्राय बिबदिनो आरो गोबां मोनबावो उम नोंथाङा आरो माबा फोर सोंबावनो गोसो जादों नामा?
ओ बिनि बागैथ' आरो गुबुनफोर बिदिनो मानेके जायफोर नोंथांनि जायगायाव बै गोरान खेतिफोर मावोना। बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा मेसें बोथोराव
ओ गोरान खेथि बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव ओ लाइ लाफा ओमफ्राय आलु। जोग ओ जोगोनार बेफोरनो आरो।
औ
आलु आलुखौ गुबैयै मावनाय जायो जोंनि। जायगायाव बेनिफ्राय लाइ लाफाखौ न'खराव जानो थाखाय बारिफोराव मावनानै लायो। उम बेनिफ्राय ओ आलुखौ बांसिनै फालांगि आरि मुलाम्फानि थाखाय बर' जोंनि जाय नि बर'फोरा मावो ओ बेनो गुबैयै माने फालांगियारि ओ राहा नि थाखाय मावनाय आबाद। बेनि अनगायै बानलुखौबो सम सम माने
औ
इमान जोंनि जायगायाव माने फालां गिआरि माबाखौ उनसंनानै आबाद मावनाय जाया नालाय बानलुखौ सम सम माने गुबुन गुबुन बोसोराव मावनायखौ नुनो मोननाय जायो बिब्दिनो आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला बानलुखौ ओ एसे गोबां बिबाङै मावनायबो नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव गोरान खेथिखौ मा मा मावो नोंथाङा बुंनो हागोन?
जेरैबायदि गोरान खेथि नोंथाङा बुंदों लाइ लाफा बेफोरखौबो जो जोंनि जायगायावनो फोयो लाइ, लाफा, आलु, कबि आरो जेरैबायदि बे जाग्रा फिथाइफोर तरमुस आरो स्ट्रबेरि बेफोर खोबो मा-बा-माबायो आरो गायो आरो आरो बिनि अनगायैबो मा खासे जोंनियाव फाथो फोनाय आरो जुखाम फोनाय बेफोरो मानेके जोंनियावबो सोलियो आरो। बांसिन बिबाङै जेरैबायदि फाथोनि फायथ' फाथोआ गोबां जोंनो मुलाम्फा होयो मानेके दुरुंनिफ्राय लानानै जान थिनानै जानाय आरो बेखौ मैद्रु हिसाबै जानाय आरो माखासे बिथिं जेरै बर'फोरा मानसि थैब्लाथाय बेखौ मा जानाय जायो। जोंनियाव बेबो दं आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरै औवानिफ्रायबो औवा मेवाइ जानाय बेफोरफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जो जोंनि जायगायाव आरो हाग्रानि मैगं होनना बुंङोब्लाथ' जेरै खिफि बेन्दों सिब्रु दिंखिया आरो बेनि अनगायै जेरै मुलि हिसाबै जानाय हिसाबै जेरै नेरसिन बेफोरखौनो जायो आरो बर'फोरा जोंनिथिं।
ओफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नामा?
अ नोंसोरनि जायगायाव आरो मा मा बिदिनो आबादफोर मावनाय जायो सुंद'यै बुंजागोन नामा दैज्लाङा?
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय। ओ दोनथ'नोसै नामा?